हेलो
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला जों दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलाङो नामा?
औ हागोन नोंथां देलाय बुंलाय।
बिदिब्ला जों बर'फोरनि नाफाम बानायनाय आरो नाफाम ओंख्रि जानायनि सायावनो सावरायलांनोसै।
औ जागोन दे।
जोंनि बर'फोरा नाफाम नाफामखौ बोरै बानायो जोंनि बर' एबा नोंसोरनि जायगायाव नाफामखौ बोरै बानायो आरो बोरैहाय जायो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै सुदै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय नाफामखौहाय सिगांग्रो फार्स्टआवनो जोङो दैमा एबा बिलो भहाबा दंग'निफ्राय लायनानै एबा गुरनानै लायग्रोनाय जायो। बेनि उनाव ओमफ्राय जोङो बेखौहाय मोजाङैनो सायनानै माबानानै फुराननानै सान्दुङाव एबा अराव अरावबो फोरनाय जायो। सम लानानै बिदिनो ओमफ्राय मोजां मोजांङै फुरायना लानानै बेखौहाय उनाव जेब्ला बे गोरान जा हागोन नालाय। बे उनाव बेखौहाय मोजां मोजांङैनो उवालावहाय सुनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो। जोङो बेवहाय माखासे मुवाफोर होनाय जायो। बेयाव थामनाव देनायसं बे नाफाम देनाय समाव जोङो जोंनिथिंहाय जोंनि ओनसोलाव बे थावनि माबाखौ होनाय जायो मा होनोखौ
ओ थाव फेरेनायनि साबाया थाव फेरेनानै मोननाय साबाया
ओमफ्राय खायसेया खुमब्रा खोबो होनाय नुनो मोनो। ओनसोलायो देनाय समाव बेखौ बेबायदिनो मोजां औ बेबायदिनो बेखौ मोजांङैनो ओमफाय थास' थ'जों ना गोरानजों देनानै मोजांङैनो बेखौ जेसेबां गोन्दै जासिम बिदि खालामना लानानै। ओमफ्राय बेखौहाय उनाव मोङैनो बैहामबाय एबा औवा हासुं बि बायदियाव मोजांङैनो सुनानै दोननाय जायो बेखौहाय बेबादिनो उम जेराव एम्फौ हाबनो हाया एबा माबाफोर हाया बेबायदिनो बेखौ बेहाय सोना दोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ मा होनो जेन जेबो माबा खालामनो हाया आरोना एम्फौफ्रा बिदि। नो हाया बेबायदि गोदोथ'हाय मा होनो जोङो औवा खौहाय बिदि दोननाय जायोमोन बेखौ सोना दोननाय नाथाय आथिखालाव बांसिन बयाम माबा बेफोरावसो बांसिन खालाम दोननायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव। नोंथांनि ओनसोलावहाय माबायदि खालामनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बेबायदिनो नाफाम बानाय नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो नाखौ सारनानै एबा हमनानै लायो खायसे ओ दाथ' दैज्लां बोथोरबो सफैखाबाय ओ दा आं दा दैज्लां बो बोथोर समाव सेन एबा ओ ख'खा सानानै मोननाय नाफोरखौ उम बर'फोराथ' गोबां सेन ख'खा सायो बेबायदिनो उम ओ सेन ख'खा सानानै मोननाय नाफोरखौ उम मोजांहै सायनानै खिफोरखौ मोजां गारनानै मोजां सायनानै फोराननानै उम मोजांहै फोराननानै नाफाम ओ ना फिसाफोरखौ बांसिन नाफाम बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बेबायदिनो मोजाङै सायनानै फोराननानै देनो थाखाय लानाय जायो। देनाया बिदिनो दिंखि नङाबा उवालफोराव देनायखौ बां ओ देनाय जायो बेबाय बेबायदिनो बि ना ओ बेबायदिनो बेजों लोगोसे थास' बिसं बेफोरखौबो थास' बिसंनि बिगुरखौ गारनानै थास' बिसंखौबो माबा ओ देफा देफानाय जायो देफा बेजों लोगोसे देफानानै उम ओ ओ खायसे ओ बिदिनो खायसे खायसे जायगायाव उम रानाय खुमब्राफोरखौ होफानाय जायो थास' बिसंनि जायगायाव। ओ बेबायदिनो बेबायदिनो बेखौ ओ फेसेवनो थाखाय औवा हासुङाव थोन थोन सोनानै ओ सोनानै दोननाय जायो। बिनि उनावहाय हासुंखौ गोरायै हिस्रिफोर हिस्रिफोरजों ओ होथेना बार हाबनो हायै बायदियै हा ओ एबा ओ हाजों मोजाङै लिरथेनाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय। औवा हासुङाव सो ओ सोना दोननाय ना ओ ना ओ मा देनाय एबा थास' बिसं देनायखौ ग ओ गलायना देनाय ओम गलायनाथ' देनाय जाखायो बेखौ फेसेव ओ फेसेवनायनि थाखायो सोनानै दोनो मा मानो होनबा बे सो ओ सोनानै दोननायाव मोजाङै खाथेनायनि जाहोनानो जाबाय मा ओ बे बे बस्थुआसो सेवो नालाय बेखौ फेसेव होनायसो जायो बेयावहाय थाम्फैफोरा हाबनानै बिदै दैनो हाया बेफोरनि थाखाय बेखौ मोजाङै मोजाङै खाथेनाय जायो आरो बिनि उनाव नाथाय गोदो गो औवा हासुंफोरावनो बांसिन खालामनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आ-आथिखालाव बयामफोरावबो मोजाङै सोनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो बार बार हाबहोआ जासे बेबायदिनो बेबा बिदिनो नाफामखौ बानायो बानायनानै ओ नाफामखौ बानायखांनानै उनावहाय जेब्ला नाफामा जायो अब्ला उम बे नाफामखौ ओ खायसे खायसे दै होनाय एवनानै जायो खारै होनानै। खायसे खायसे गोरान बाथोन बायदिबो जायो खायसे दै थानाय बायदिबो जायो खारदै होनानै।
औ नंगौ।
बेबायदिनो नाफाम जानायाव गंगार दुन्दिया बायदिफोरखौ होफानानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ।
बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव नाफामखौहाय बोरैहाय जायो।
हेल'।
हेल'। औ नोंसोरनि जायगायावहाय ना नाफामखौ बोरै जानाय जायो?
हेल'।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों दासो।
औ नोंसोरनि जायगायावहाय नाफाम खौ बोरैहाय जानाय जायो? खोनाया खै
हेलौ।
हेल'।
औ औ नोंथां दासो ए दे बुंलाय।
नोंसोरनि जायगायाव नाफामखौ बोरैहाय जानाय जायो?
औ जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो नाफामखौहाय संदबनानै जायो बिदिनो मालाबा खारदै होनानै मालाबा बिदिनो मैगं माबाफोर बारिनि बेबादिनो रुदबनानै जायो मालाबा बांसिन आथिखालावा मा होनो आथिखालावहाय बांसिन एवनानै जानायावसो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय थावजों गोदोहायथ' बिदिनो माबानासो जायोमोन नालाय। दैजों औ खारैजों नाथाय जोंनि बेवहाय बांसिन सिन थावजों जानाय नुनो मोनो आथिखालाव। बेबादिनो जोङो माबाखौ नाफाम खौहाय बायदि बायदि मै बि नुनो मोन आथिखालाव बे बाय दिनो जोङो मैथाजों जायो बेनिफ्राय बेदिनो लाइ लाफा बेफोरजों जों जायो। जोंनि ओनसोलाव बेबादि आरो ओमफ्राय बिथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो मा मा मैगंजों?
ओ जोंनि ओनसोलाव ओनसोल एबा गामियावथ ओम बेखौ दै एसे होनानै खारैजों एसे ओ रोसि थेब थेब एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो उम बेखौ गोरान बाथोन जानायखौबो नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि दालि ओंख्रिजों बेखौ नाफाम बाथोन बानायना लाफानायखौ दालि ओंख्रिजों नाफाम बाथोन बानाय बानायनानै जाफानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो नाथाय ओ गोदो गोदाय ओ गोदो गोदाय गोदो गोदाय खारैजों एवनानै जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ थावजों एवना जानो नुनो मोनलांनाय जादों आथिखालाव मानो होनोमब्ला उ दानि गोनोखो मुगैयाव बांसिनानो थावखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो खारदै आरो बायदि रुनानि जानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनला थिग बेबायदिनो खारदै जानायावबो बर फोरा ओम नाफामखौ थावजों एवनानै बायदि बायदि मैगं मैला आलुफोरजों एवनानै जानायखौबो नुनो मोनो जाय जेरै गोसो जायो एओरैनो जा ओ बानायनानै जानो हमलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथि बेबायदिनो गोबांङैनो सोलायबोदों होनना बुंजायो ओ बेथ मोनसे बरनि दोरोंङारि जाग्रा नालाय
औ
बे ओ बेखौनो जों बरफोरा थिनानै जानायबो बुंनाय जायो
औ नंगौ
बेबायदिनो नाफाम बानायना जानाय नाफामखौ थिनानै दोननाय नाफाम जानायाव सोलायनाय बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदिनो सावरायनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर आरो सानबावनो सानबावदों नामा
हेलौ
मो हेलौ
औ नोंथां
औ बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर बिनि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायनो हागोन होनना सानदों नामा
जोंङो नाफामखौ लानानैहाय माखासे रांखान्थियारि बिथिङावबो जों नोजोर होयोब्ला जोंङो नाफामखौ लानानै बिदिनो माबाफोर खालामनानै जोंङो बि बिदिनो माबाफोराव बेबायदिनो जोंङो रांखान्थियाव बाहायनो हायो औ
बाजारफोराव फाननानै बेबायदिनो नोंथांमोननि नखर फोरावबो नाफाम बानायो नामा
औ बानायो जोंनावो दा आरो नै दैज्लां बोथोरमोन फैबायना आरो बे नाजोंनो जा बानायखागोन आरो जोंनि
औ बिदिब्लाथ' नोंथांमोननि जायगायाव गोबां ना
बुहुत मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव नानि जायगा नोंथांजोंना समा जाबाय नामा समाव
दे अब्लालाय नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनो बेसे
औ औ नोंथांनिबो दे होनबालाय औ